नोंथां
खोनादों ना
औ खोनादों
मा खालामदों नोंथां
आंनिखौ खोनादों ना?
औ औ नोंथां खोनादों औ नोंथाङा मा खालामबाय दंङो होनदां?
अ आं जिरायगासिनो दंङो।
नोंथांङालाय मा खालामदों दायो?
नोंथां नै आं जिरायनानै दं आंबो
अ बिदिब्ला सावरायदिनो नामा बैसागुनि बागै।
औ औ औ नोंथां दे औ नोंथाङा जागायग्रोदो नामा?
ओ ओ बैसागु बुंनानै होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय जोबोद गिदिर। फोरबो नंङा होनबा नों
उम उम। नंगौ
बैसागुआव जों बयबो रंजायो जेरै गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला आबै आबौ बयबो रंजा बियो खुसियै मोसायो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथांङा?
औ औ खोनादों खोनादों।
औ नोंसिनिथिं बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो।
हेलौ।
खोनाङाखै नामा नोंथांङा।
खोनादों नोंथां खोनादों आं नोंथांखौसो खोनादों खोनायाखै सानांगासिनो दंमोन माने।
अ खोनादों खोनादों नों आं बुंदों नों नोंथांमोननिथिं बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां हागोन। जेन'बा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो गुबैयै बर'फोरनि मोनसे जोबोद। गोजाम दोरोंङारि फोरबो नंङा होनमा नोंथां।
औ औ।
औ जाय फोरबोखौ माने बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो। जों मोनथिस'नो हायै समनिफ्रायनो जेन'बा आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो। ओ गोदान बोसोर फालिथाय होननानै फोरबोखौ फालिबोगासिनो दङ नङा होमबा?
औ औ।
दा बे फोरबोखौ आथिखालावबो माने जोंनि नैबे ओनसोलाव। जिहेतु जों गामियारि ओनसोलाव थायो नङा होमबा नोंथाङा बेवहाय माने। जोबोद गो गाजा गोमजायै गोदोनि बायदियैनो जेसेबां हायो माने बेखौ फालियो आरो जेरैहाय ओ सैथ्र' दाननि माने जोब था ओ सानखालि मोसौ बैसागुनिफ्राय जागायनानै बेनि अखानायैनिफ्राय मानसि बैसागु आरो ओ बिदिनो फारि फारियै स्नि दिनसिम ओ आब्रुथियै माने बेखौ फालिनाय जायो आरो जेरैहाय ओ मोसौ बैसागुआवहाय नोंथां जेनबा जोङो मा खालामो। फुङावनो सिखारनानैहाय जोङो माखासे ओ मैगंफोर जेरैहाय लाव, केेरेला, फान्थाव, हालदै थाइखा आरो माखासे जोङो मा होननानै। बुङो माखासे लावथिफोर इदिनखालि जों मोसौफोरखौ लावथिजों बुनाय जाया नालाय। बेखायनो जोङो ओ मोखनानि देन्था बेनिफ्राय ओ रायदों बिलाइ बेनिफ्राय रायदों बिलाइनि सुखौ गारनाय जायो दैे नोंथां बुंखाबाय आङो। बेनिफ्राय जोंना बाब्रिखब बेफोर बायदिसिना माखो मा होनो बे हाग्रा बिलाइफोरखौहाय एबा लावथि हाग्रानि लावथिफोरखाय जों लानानैहाय मोसौखो माने बेजोंनो आरामै जेन'बा दैमाफोराव लांनानै थुखैयो बेनिफ फ्राय बै हानानै लानाय मैगंफोरखौ जों सारो गंआवहाय जोङो हालदै फुननानै होयो। बेनिफ्राय बिखुङाव माने समायनायनि थाखाय जोङो हांगारखौ जेन'बा थौफोरनिफ्राय सारायफोरनिफ्राय हल'नानै मोसौनि बिखुङाव ओ थु फैयो आरो फोथा हिसाबै बेनिफ्राय बैस सानखालि माने जों मोसौनो फागा होनाय जाया एबा दिरुं होनाय जाया। मोसौखौ माने उदाङै जानो होयो आरो लोगोसेयैनो न'आव बानायनाय ओ सौराइ ओमफाय सबाइ बिख खौबो जो संख्रि होनानै गोथाव लगायनानैहाय मोसौनो माने आरामै जानो होयो आरो जाहाथे बिसोरो उदां फिल खालामो ओइदिनखालि बेनि अखानायै जेन'बा मोसौ ओ लोगोसेयैनो अखानायै नङा बिदिनखालिनो सोरबा सोरबा खायफ फा मोनाबिलियावहाय माने मोसौ गलियाव फुजाबो खालामो। बेफोरखौ माने ओ डिटेल्सआव आं एफाग्राब नलेज मोनाखै नोंथां जेन'बा गियानखौ आं लानो हाथ'वाखै बे आयदायाव बेनिफ्राय बैसागुआ अखानायनिफ्राय जागायबाय आरो जेन'बा ओन दैआ ओ गेदेरफोरखौ सिबिनाय बेनिफ्राय गेदेरफोरा उन्दैफोर खौ अननाय मोजां मोननाय बै सानखालि बावलाय लायो बेनिफ्राय सनमान लालाय लायो। ओ न'खर न'खर हाबनानै जेन'बा ओ सिनाखि एबा फिन ओ गो गोसोनि गासैबो गाज्रि साननायफोरखौहाय गारनानै जेन'बा गोदान मोनस से सानस्रि लाफिननायनि थांखि लायो आरो बिदिनो खोब मोजाङै माने सिबिलायनायनि गेजेरजों बैसाना जोबलांनानै बैसागु मोस सालायो आरो नोंथांना जेरैहाय गेदेरफोरा गेदेरफोरजों आरो उन्दैफोरा उन्दैफोरजों सेंग्राफोरा सिख्लाफोरजों बेफोरबायदिनो हानजा हानजायै मोसायो आरोना नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जेरैहाय जोङो बैसागुआव गोबां रोखोमनि दामजु फोरखो बाहायो नङा होमबा? जेरैहाय खाम, सिफुं, सेरजा आरो बबेबा बबेबा जायगायाव हारम'नियाम थरखा बेनिफाय सेरेट, गंगोना, जथा बायदि बायदिफोरखौहाय माने लाइमोनफोरा बाहायो एबा दामनायखौ जोङो नै बिथिंजायबो नुनो मोनो। ओ थ' ओ जेरैहाय बैसागुआव माने बयबो हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा जोबोद मोजाङै गानो जोमो जेरै हिन्जावसाफ्रा दख'ना गोमो हौवासाफ्रााहाय गामसा गोथां आरो आर'नाइ गोद'आव लानानैहाय जेन'बा जोबोद गोसो खुसियै रंजायो आरोना नोंथां। ओ औ नोंथाङा फोरमायहरदो जेन'बा नोंथांमोनानि ओनसोलावहाय मागोदि माबायदि रंजायो बेनि सोमोन्दैनो
औ हागोन जोंथिंबो बेबाद दिनो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि बिदिनो गाजा गोमजायै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो।
जेरै ओ फार्स्टआवनो एक थारिखावहाय माने मोसौ थुखैयो आरोना। मोसौखौबो देलायहोयो बिदिनो नों नोंथाङा खोन्थालांनाय बायदिनो बिदिनो ओ मा होनोमोन बिदिखौ?
मोसौखौ थुखैयो थुखैनानै बिदिनो ओ लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौहाय माने माला सुनानै गानहोनाय जायो आरोना। ओमफ्राय हांगारखौबो बिदिनो देख्लानानै माने एरख'नानैहाय
उम।
थाव बायदिसिना थाव नङा खि केरासिनजों माने लगायनानैहाय एसे आथा आथा खालामनानै बेखौहाय मोसौनि मोसौखौ थुखैनानै मोसौनि बिखुङाव फुनना होनाय जायो आरो नोंथां।
उम उम नंगौ।
बिदिनो ओमफ्राय
उम।
गेदेरा उन्दैखौ सनमान होनाय आरो उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय। बिब्दिनो गाजा गोमजायै रंजायो। बैसागु फोरबोखौ जों बयबो रंजा खुसियैनो
खोनाबायना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथाङालाय?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ। बेफोरबायदिनो जोबोद माने मेहेर गोनां हाबाफारि आरोना जोंनि बैसागुआ नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बैसागुनि गेजेरजों जोंनि ओ समाजनि जि हारिमु बियो जोबोद मोजाङैनो बेरखाङो जिहेथु मोनसे समाजावहाय थानाय बे सुबुं माहारिया मा फोथायो माबायदि या आसार खान्थियाव सोलियो। बेफोरखौ जोङो जेनेबा ओ बोसोर गोदान होननानै बुंनो नङा होमबा जोङो? बे बैसाग गुआवहाय माने जोबोद रोखा रोखायै आगरफोर बायदि नायथाव बेरखाङो आरो जेन'बा। ओ औ जोंनियाहाय बुरिफोरनि गोसोफ्राबो माने बै सानफोरावहाय माबा बिरखांनाय बिरखांनाय बायदि मोनो होननानै आबैमोना बुङो आरो जेन'बा बोरायफोरबाबो सेंग्रा बायदि मोनलायलायदों होननानैहाय बुंनायखाय जों खोनायो आरो।
औ औ औ।
सेंग्रा सिख्लाफोराबो बै माने मा होनना बुंगोन बै सानखालि एबा बै मोसानाय बैसागुनि फोरारावहाय माने खोब मोजाङै थायो। बेनिफ्राय आब्रुथि सोलिनानै ओ-मानिनानै सोलियो। बेफोरखौ जों नुनो मोनो, नङा होमबा।
औ।
औ थ' आथिखालनि बैसागुखौ नायोब्ला जेन'बा जोङो बबेबा बबेबा ओनसोलाव नुनो मोनो जे बैसागुनि मुंङावहाय माने बै जोंनि दोरोङारि दामग्रा आगजुफोर खौ एंगारनानैहाय जेरैहाय जोङो बक्स लानाय एबा माखासे ओ मा होनगोन गोनोखोआरि दाजेमफोर बेफोरखौ लानानैहाय माने रंजानायखौ नुयो आरो जेन'बा बेनिफ्राय ओ जिहेथु लाइमोन बैसोआवहाय जेन'बा हौवासायानो जा हिनजाव नो जा गोसोफोरा जोबोद बोरोना, बिथांमोना मा खालामो, लंपेन्ट गाननानैहाय बा बा सुइजार एबा स्कार्ट बेफोरदि हिनजावखायानो जा हौवायानो जा बिथांमोना बिदि गाननानैहाय जोङो बैसागु बैसागु लामा सामा थाबायनाय नुयो रो बैसागुनि मुङावहाय ना।
औ नुयो।
बेफोरबायदि जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागुवा आब्रुथियै सोलियोना बेफोरबायदि दानि गोदान जुगनि बायदि सोलियो नोंथां।
बिब्दिनो गामि गोजामनि बादिनो सोलियो आरो खायसे खायसे बिदिनो नों खो नोंथाङा खोन्थालांनाय बायदिनो जोंथिंबो स्कार्ट गस्ला बिदिनो हौवासाफोरा जेरै स्कार्ट गाननानै दख'ना गाननानै ओमफ्राय हिन्जावसाफोरा लंपेन्ट गाननानै बिब्दिनो माने रंजा खुसियै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां। बिब्दिनो आबै आबौमोनाबो जोबोर रंजायो, खुसियै थायो, बैसागुनि दिनावहाय बयबो म माने गोसोआ बोदोर जायो।
बेबायाददिनो
बैसागु फोरबोखौ फालियो मेहेर गोनाङै। बिब्दिनो बैसागु जोबनायनि उनावहाय जेरै फांसन बिब्दिनो गेवलां मेल फोरबो खुङोना बैसागुआवहाय नोंथां। बेयावहाय अब्ला सेंग्रा सिख्ला बयबो गाजा गोम जायै रंजायो मोसायो।
बयबो माने आबै आबौमोनाबो बेबायदि मोसानायाव बाहागो लायो आरोना नोंथां। आरो मोसौ थुखैनाय दिनखालि जि दिनखालि एक थारिख बिदिनखालि जोंनि जोंनि ओनसोलाव माने एक थारिगावहाय बिदिनो गथ' उन्दै गेदेरानो जा बयनोबो आरो ना माने बिदिनो गेम होनाय जायो आरो खेला होनाय जायो जेरै खारनाय बारनाय बिबदिनो बायदिसिना थिंख्लि बुख्रुबनाय बायदिसिना गेम होयो आरोना ओमफ्राय बे गेमावहाय माने देरहानायफोरखौहाय बै गेव गेवलां मेल खालिहाय माने बान्थाखौ राननाय जायो आरो। बेबायदि जोंनि नोगोरावहाय बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो गा गोमजायै जोबोद खुसियै फालिनाय जायो आरो नोंथां।
जेनेबा सावरायगौमानि नङा होमबा। ओ जोंना समाबो जाबाय बेखायनो जोङो सावरायनायखौ एसांखिनियावनो लाखिजासिगोन नामा
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो दे।